हेलौ
औ बुंलाय नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ मा खालामदो नोंथां?
दं ओरैनो दे बुंलायदो माबे आयदानि सायाव सावरायनो
दा जोङो एसे अनला खारैनि बाग गै सावरायनोसै नामा बायदि बायदि ओ बिदिनो जानाय लोंनायनि बागै?
औ दे जागोन दे
औ ओ जोङो अनला खारैखौथ' बयबो मोजां मोनो नङा होमबा? औ अनला खार रैया जोंनि मोनसे ट्रेडिसिनेल ओंख्रि नांगौ ना?
औ ट्रेडिसिनेल माने ओ जोंनि दोरोङारि
औ औ जोंनि दोरोङारि औ ओ नोंथाङा अनला खारैखौ माजों माजों जानो मोजां मोनो एसे खिन्थानो हागोन ना?
औ अनला खारैखौ आं बुंनो थाङोब्ला गिबियैनो आङो ओ गिबियावनो माने दाउ आरो दाउसाजों दाउसा जायखौ होनो माने देरद्रायनाय दाउ नङा आरोना इस से देरफुहां नाय दाउजों सङोब्ला एसे ओ जानो मिल मिलौदो मोनो आरो ना माने एसे मोदोमनाय मिलौद दो मोनो लोग गोसे बेवहाय गंगार दुन्दिया इसे जाब्रां इसे आरो जि-जिराय से । आरो हालदें ओ जोंनि आ आरो न'खरावनो बानायना मोन न'खरावनो गायनानै मोननाय हाइजें। रुगुन पियास बेफोरबायदिजों माने होनानै सङोब्ला बांसिन मिलौदोसिन जायो आरोना अनला खारिया लोगोसे बिनि अनगायैबो जों गोबां गोबां आलादा आलादा माने अन अनला ओंख्रिखौ बानायनानै जानो हायो दे। नोंथाङा बुंलायदो मा बायस आलादा आलादा जों जानानै बांसिन मोजां जायो आरोना।
औ नोंथाङा मिथिगौना जों अनला खारिखौ औवा मेवाइजोंबो जायो होननानै?
औ औ मिथिगौ।
औ अनला अनला ओंख्रिया जोंनि औवा मेवाइजोंबो जोबोद जानो मोजां जायो नंगौना?
औ नंगौ नंगौ।
जों अनला खारैखौ जों अमा बेदर दाउसा दाउ। बायदिजोंबो जायो नंगौना?
औ औ नंगौ।
औ नंगौ जोङो बिदिनो अनला खारिखौ बायदि जोंबो जाजायो आरो। बिदिनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो एसे खिन्थानो हागोनना?
औ ओरैनोथ' अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि मोनसे ओ दोरोङारि ओंख्रि जाबाय अनला खारैखौ जोङो ओ मुला गोरानजोंबो जायो। जेरै मुला खुथिबो होनना बुङो मुला गोरान ओ बासि बिबार सेवालि बिबार बे बेफोरजोंबो जोङो माने अनला खारैखौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बांसिन गोखै गोखै अनला खारैखौ जों गोखैजोंबो बानायना जायो जेरै ओ। थाइगिर थाहैबाय इखि ओ थाइस्रि बिबार औ। बिदिनो बायदिस सिना बानायना जायो आरोना। अनलि मोनसेल' जों नङा अ आरो जोंना मा दंबाव ओै अनला ओंख्रिनि बाहेरैबो नारजि ओंख्रि दं। नाफाम ओंख्रि अ नाफाम। आरोखि थाहैबाय जेरै नाफाम थाहैबाय बेफोरबायदिनो आरोना बायदिसिना जोंनि बर'नियाव दोरोङारि जानाय लोंनाय गोबां दों आरो ना। अब्ला दे नारजि ओंख्रिनि सायाव एसे बुंदों आरो ना नारजि ओंख्रिखौ जों माबाददि संनानै जायो बेनि सायाव फोरमायना होय एसे।
अ जों नारजि ओंख्रिखौ जोंङो नारजिखौ जों फार्स्टआवनो सोमना लायो आरो सोमना लाखांनानै जों बेखौ संनाय जायो संनानै जों बे खौ खारै होयो खारै होनानै जों बे खौ नाग्लिना लायो आरो जेनेबा सागं जोंबो साजायो बा जोंनि गारबा जोंबो नाग ग्लि जायो। नाग्लिखांनायनि उनाव जों बे खौ दै होयो आरो दै होखांनानै जों इसे एसे ओरैनो दैखौ एसे राननाय बायदि एसे जब जबनाय बायदि ओंख्रिखौ बिगाव जबखांनानै जोंङो अमाबा जोंनि दाउबा बायदिसिना ना बा अमा बिद खौ जों होजायो आरो बेयावनो।
औ औ
औ बेखौ होनानै जों एसे ओरैनो दसे सम खहाबनानै दोननांगौ आरो
औ
औ दोनखांनानै जों बेखौनो मोनखांबा जों बेखौनो नारजि ओंख्रिखौ जायो आरो
औ औ
औ
आरो नाफाम ओंख्रिनि सायाव मिथिगोना एस
अ नाफाम ओंख्रिखौ थ' आं जाफेराखै नोंथां नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ गिबियावनो जोंङो नाफाम ओंख्रि ख्रि होनोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन नाफामखौ जों माबोरै बानायो आर ना नाफामखौ जों माबोरै बानाय गोना लानांगौ। बेफोरो जाबाय थिना नै जानायसो ना डायरेक्ट बा नायनानै जानाय नङा माने थोंजोङै बानायना‌ जानो हाया नाफामखौ जोङो औ बवनो जोङो बानाय बानाय खानानै दोनग्रोनांगोन आरो ना अब्ला जोङो नाफाम होनोबा गिबियावनो जोंनो नाफाम होनो नाय लोगो लोगो नाया जोंनि मोनसे गोनांथार मुवा जागोन आरो नाफामाव। जेरै नाखौ जोङो नाखौ गिबियावनो फोरानना लाग्रोनांगोन गोरान बेनिफाय जोङो थास'‌ थास' बिसं थास' गोसोम थास' बेफोरबायदि जों माने मा खालामो बेखौ थासखौ एसे फोरानदबना लानानै जोङो ना गोरानजों देग्लिनांगौ।
अ अ
अ देग्लिनांगौ ओमफाय देग‌ ग्लिनानै जों बेखौ ओ एसे सिदोब बानायनानै ओ खौ हासुं-हास सुं एबा ओ थेमायाव सोनानै दोनो आरो ना थेमायाव सोना दोननानै बेखौ जोङो दान मोनथाम आरो मोनब्रैनि उनाव जों बेखौ जानो हानाय जायो।
औ थारैनो
फामखौ औ नाफामखौ जानो हानाय जायो। बेखौ अब्लासो जे बेयो सेवनानैसो नफाम जागोन नङा होमबा सेवनानैसो नाफाम जागो औ बे सेवनानै नाफाम जाबाय औ अब्लाना जों बेखौ जानो हानाय जाबाय आरो। दे अब्ला नोंथाङा बुंलायदो नाफाम जोङो मा मा ओ बाहागोैयै संना जानो हायो‌?
नाफामखौथ' ओरै ओ मिथिनाय बायदिब्लाथ' जोङो सं एवनाबो जाजायो बिदिनो बायदि बायदि खालामनानै जाजायो आरो आंथ' ओ दिनैसिम जाफेराखै
औ औ नंगौ नामा
थारैनो
औ नाफामखौ जोङो एवनानैबो जायो संनानैबो जायो आरोना। नाथाय जों ना फामखौ माबादि संनानै जायोब्ला मोजांसिन जायो बेनो जाहैबाय ओह जों नाफामखौ गिबियावनो ओह दै एसे होनानै बेवहाय जोङो बायदिसिना नांगौ मुवा मसला प्ला हाइजें जोङो न'खग जोंनि दोवाब माने ओरैनो आरोना मोन सानफ्रोमबो मोनबाय थानाय जामफ्रोम जावोम मोनबाय थानाय ओह मस्ला मस्लिजोंनो जोङो मा नाफामखौ बानायनानै जानो हायो आरो बेवहाय जोङो थुनद गंगार दुन्दिया आरो दुन्दिया होनानै सोङोब्ला बांसिन मिलौद जायो आरो ना
अह थारैनो
फ्राय रोसि बानायनानै जाया ओरैनो एसे ओह तो माने टेब टेब रोसि बानायनानै जायो आरो। ओमफ्राय खायसेया बाथोनबो बा थोन महरैबो नाफामखौ जानाय जायो।
अ अ थारैनो
औ।
ओह जोंथ' दा ओह जानाय लोंनायनि बागैबो जों बायदिसिना मैगं मोननाय जायो नङा होमबा। जायखौ बुङो गोथां मैगं औ जों गोथां मैगं बुङोब्ला जोङो हाग्रायाव। जों मा मा मैगं मोननाय जायो नोंथाङा एसे मिथिगौ ना?
औ जोङो हाग्रायाव ओह हाग्रायाव मोननाय मैगं होनोब्ला जों गिबियावनो फैगोन थास' थास' मोनगोन दिंखिया मोनगोन
औ
खुंखा खुंखाफोरखौबो जों हाग्रायावसो मोननाय जायो नङा होमबा
औ औ नोंगौ
दिनो बेन्दों बेनलाबो मोनगोन जों हाग्रायाव खिफि बेन्दों माथिगालदाब ओ मा ओ जारिमा बिलाइ इदिनो गोबां बायदिसिन ना जों हाग्रायाव मोननाय जायो आरोना बेफोर ओंख्रिखौबो जों बर'फोरा ओह गावनि दोरोङारि हिसाबै जायो बर' माहारिखौ बांसिन संनानै जानाय नुयो आरोना। अब्ला नोंथाङा ओम ओ दे नाफा ओ नोंथाङा दिंखिया आरो ओ बेफोरबायदि खिफि बेन्दोंफोरखौ माबोरै संनानै जायोब्ला जायो एसे बुंना होबानो जाबाय।
दिंखियाखौथ' जोङो ओ बिदिनो बेदरफोरावबो होजायो दिनो ओरैनबो जाजायो आरो नङा होमबा। औ जों दिंखियाखौ जोङो बिदिनो ओ बेदर होलासिनोबो एवनानै जाजायो।
औ औ।
खिफि बेन्दोंखौबो जोङो बिदिनो ना फोरजोंबो जाजायो।
औ।
औ जों नाथुर ना नङाबा जोङो बोथिया ना बा मावा ना बा फिथिग्रि ना बेफोरजोंबो खिफि बेन्दोंखौ जाजायो आरो।
औ औ बाय थास' ओंख्रिखौ
थास' ओंख्रिखौथ' जोङो गोखैबो जाजायो। ओ खारैबो जाजायो बे जों नाजोंबो जाजायो बेदरजोंबो जाजायो औ।
बुंनो थाङोब्ला जोङो माने बेफोरो जोंफोर जा मैगंनि बाथ्रा बुंदों बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव जेबो ओ उसुबिदा फाया आरो खैफोदबो जाया आरोना। बेफोर जाबाय मिथिंगायारि मोनसे ओ माब मोजां आरो मोजां जानाय लोंनायनि सायाव बेफोरबो मोनसे गोलैयो आरो।
औ औ ओ नोंथाङा मिथिगौना जोङो थास'निफ्राय जोङो मा मा आरोबाव मा मा मोनबावनाय जायो?
थास'निफाय थास'आव जोङो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला थास' ओ थास' बिसं मोनो थास' आइथिं मोनो। बाय थास' बेदर मोनो आरो खायसे थास' गोसोमनि ओ था -थाराखौबो जायो आरो ना। माने बेखौ बुङो जे जोङो थास' गोसोमखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव नांगौ बायदि थै बिबांखौ मोननाय जायो आरो। औ बिदिनो बुंदो थास' थास'खौ जोङो मा मा ओ माने जोङो ओरैनो थास'खौ बिबारबो मोननाय जायोना अब्ला जोङो बिबा बिबारखौ माबोरैहाय जायो थास' आइथेंखौ माबोरैहाय जायो थास' बेदरखौ माबोरैहाय जायो आरो बेनि गोरलै बिसंखौ माबादि जायो बिसे बुंनानै जाबाय मोनफ्रोमखौबो
ओ जोङो थास' बिबारखौ जोङो बिदिनो ओ बिबाराथ' जोङो ओरैनो जाजानाय नङा जेनबा बिखौ बेदर दाउ बायदिस सोजोंसो जायो आरो औ ओमफाय थास' आइथिंखौ जोङो एवनानैबो जायो जों थास' आथिंखौ जों जारि बिलाइ जोंबो संना जाजायो आरो जोङो मै था ओंख्रिजोंबो थास' ओ आइथेंखौ संना जाजायो आरो
औ औ
आरो जायखौ जों थास बिसं बुङो बिसंखौबो जोङो एवनानै जाजायो आरो था ओ बे थास' बिसङा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां बा जोंनि लोमजानाय बा गुजुनायनि थाखाय बे थास' बिसङा जोबोद जानो मोज जां जायो आरो
औ औ
खौ जायोब्लालायनो जोंनि बे गुजुनाय लोमजानायफ्रा खारो होननानै मोन ‌
औ औ ओमफ्राय थास' बेदरनि सायाव बुंदो थास' बेदरखौ माबोरैहाय जायो
थास' बेदरखौबो जों बिदिनो दाउ बा अमाजोंनो जों बेखौबो संनानै जाजायो आरो
औ औ
औ
ओरैनो थास'खौ बुङोबोला मा होनो थास'खौ जोङो बुंब्ला हाग्रायाव मोननायनि अनगायैबो जोङा ओ गायनानै मोननायबो थास' दं बायदिसिना जाय फोरो जोंनि जेबो मा नाय गैया आरोना बेखौथ' जे माइब्रा थास आसु थास' बायदिसिना धोरोमनि थास' दं आरो
औ अ ओ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे जागोन दे नोंथां